अ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ दे दे दे अब्ला बे समाव नोंथाङा फ्रि दोङो ना?
औ आङो दा फ्रियावनो दोङो नोंथां
अ इनिफ्राय जानाय लोंनाया जाबाय
ओ जाथ'वाखैथ' र' नोंथां।
अ ओमफ्राय बोथोरफोरा माबायदि बरथ'मान
औ मोजाङानो नोंथां।
मोजां ना? अ दे अब्ला नोंथांखौ लोगो मोननानै हामबाय गोजोननाय थाबाय बे समाव मोनसे बिसय लानानैनो सान्दों गुसु सावरायनो सान्दों बे समाव नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा?
औ थारैनो आङो नोंथांजों दसे सम होनो हागोन नोंथां।
दे होमबा जों मोनसे बिसयनि सायाव सावरायनो पलिउसन बे पलिउसननि सायाव जों दसे सम सावरायनो ने?
औ औ जागोन नोंथां
अब्ला नोंथाङा पलिउसननि बागै फंनैसोबाबो होननो हागोन नामा?
औ औ थारैनो हागोन नोंथां
ओ
औ ओ पलिउसन होनोबाथ' जोंना बर'आव आबहावा गेब्रेंनाय खौनो बुंजायो नङा हबा नोंथां? औ बे पलिउसना जोंना मा मा बिथिङाव गेब्रेङोबा जोङो आबहावाया माबा बिथिङाव गेब्रेङो होननानै बुङोब्ला जोङो गुबैयैनो जोंना आबहावाया जेरै दै गेब्रेंनाय बा जोङो ओ हा गेब्रेंनाय बार गेब्रेंनाय बे मोनथामानो जोंना आबहावा गेब्रेंनायाव ओ गोग्लैयो आरोना नोंथां बे मोनथाङा गेब्रेबानो जोंना आबहावाया गाज्रि जायो जेरैहाय जोङो ओ बार गेब्रेंनाय बा जोङो बार पलिउसन होननानै जायखौ बुङो एयार पलिउसन ओ बे बारा जोंना माबोरैहाय गेब्रेङो होनोब्ला जोङो गिबियावनो बे सुबुं अनजिमाफोरा बांनायखौ होबथानांगोन बा जोङो सुबुं अनजिमाफोरा जेरै ओ दंफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव बा जोङो जेरै सुबुं अनजिमाफोरा माखासे ओ प्लास्टिक मुवा बाहायनानै बेफोरखौ सावनानै उखुन्दै ओंखारनाय बा जोङो दारिमिनारि फसंथाननानै बेनिफ्रा फ्राय गनाय खुन्दैफोरा जेब्ला बारजों गोरोबफागोन अब्ला अब्लानो जोंना ओ बारा पलिउसन जायो आरोना नोंथां। बारा गेब्रेङो बेबायदिनो जोंना सु बुं अनजिमानि बिथिङाव बा जोङो जिब जुनारफोरनि बिथिङावनो गोहोम गोहोम गोग्लैग्रोयो आरो ना नोंथां बसिन जोंना गोहोम गोग्लैनाय होनोब्ला सुबुं अनजिमानि बिथोरावनो जोंना गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां बार गेब्रेंनायनि जाहोनाव जेरैहाय जोंना आस दामा बेमार जानाय हां लानो हायै बेफोर गुबै जाहोनानो जादों जोंना बार पलिउसन जानाय बे बार पलिउसन जानायनि जाउनावनो जोंनिया सुबुं अनजिमाफोरनि सावस्रिफोरा बा देहाया जोबोद गाज्रि जालां दों आरोना नोंथां बेनो जोंना गुबै जाहोना ओ बार गेब्रेंनायनि बेनि उनावहाय दोङो जोंना दै गेब्लेंनाय बे दैयाबो जोंना मा बोरैहाय गेब्लेङो होनोब्ला गिबियावनो जोंना सुबुं अनजिमा खौनो बुंग्रोनांगोन आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना ओ वाटार पलुसन जानायाव सुबुं अनजिमानिनो गुबै बिफाव दं आरो ना नों जेरैहाय जोङो सुबुं अनजिमाफोरा गोदोर गोदोर दारिमिनारि फसंथाननानै बेफोरनिफ्राय गाज्रि मैला गोनां दैफोरखौ हगारनानै दैमा बिलोफोराव जमा जायोना नोंथां औ औ बे दैमा बिलोफोराव जमा जानानैहाय जोंनिया ओ दैया पलिउसन जायो बा जोङो सुबुं अनजिमाफोरा बेयाव माखासे गाज्रि मुवा बेसाद गारो जेरै प्लास्टिक जि बा थैनाय मुवा बेसाद बेफोरखौ गारनानैनो जोंना दैया पलिउसन जायो आरो ना नोंथां बेनि अनगाबो जोंनिया दैया मा बोरैहाय पलिउसन जायो होनोबा सुबुं अनजिमाफोरा जेरै आबाद फोथारफोराव आबाद मावनायाव रासायनारि हासार बा जेरै हाग्रा थैनाय मुलि बायदिसिना बाहायनायनि दैफोरा जेरै दैमा बिलोफोराव गोग्लैहैयोबा बेफोरजोंबो जोंना दैया पलिउसन जायो आरोना नों
ओ नंगौ नोंथां ओ नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो जोंना दैया पलिउसन जायो बेनि ओ अनगा जोंना हा पलिउसन जानाय बे हा पलिउसन जानाय बा गेब्रेंनाय बेबो जोंना गुबै जाहोना मानसि बा जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायानो आरोना नोंथां ओ सुबुं अनजिमा बांनानै जोंना माखासे हाग्रा ओनसोलफोरखौ दानफां दानफायनो हम बे हाग्रा ओनसोलफोरखौ दानफायनानैनो जोंना बेफोराव बायदिसिना गिदिर गिदिर दारिमिनारि बहायबाय बा जोङो बेबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर न' बानायबाय बेनि जाहोनाव जोंना हाया गेब्रेङो बा जोङो मिथिंगायारि सोलायनायनि जाहोनावबो जोंना हाया गोब्रेङो आरोना नोंथां जेरैहाय जोंनिया ओ बांग्रिं फैनाय बा दैबाना जानाय बे दैबाना जानाय बा बांग्रिं फैनाय बेयावबो जोंना ओ हाया गेब्रेङो आरो बेफोराव जोंना मोजां-मोजां हाफोरखौ जेरै खुख्लानानै ओ गाज्रि हा खालामो बा जों गोथौ गोला खालामो बेबायदिनो जोंना हाया गेब्रेङो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो जोंना बार गेब्रेंनाय बा जोङो हा गेब्रेंनाय होनोब्ला बेफोरखौनो बुंजायो आरोना नोंथां बेनि गुबै जाहोनानो जों ओ सुबुं अनजिमाखौनो बुंनांगोन आरोना नोंथां
उम उम उम
औ औ गुबै जाहोनानो जोंना बे अनजिमा ओ बांनायनि जाहोनावनो जोंना माखासे ओ आबहावाफोरा पलिउसन जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो
उम
बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
दे हागोन दे फंनैसो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा गोबाङै बेबायदि आंनि थाखायबो मिथिनो मोननायाव बेखौ दा जानाय बायदि गोबां बाथ्राफोरखौ होनलांबाय अब्ला
औ औ।
थारैनो नोंगौ जोंनि बेबायदि पलिउसननि सायाव गोबां बेबायदि बर्थमानाव बांसिनफ्राय बांसिन जानाया मानसि अनजिमा बांनायनि थाखायनो नोंगौना नङा? मानसि अनजिमा बांनायनि थाखायनो बेबायदि कारखाना फेकट्रि इन्डासट्रिफोराबो बांसिननिफ्राय बांसिन बांलांदों।
औ औ।
आरो बेबायदिनो गोबां बेबायदि मानसिया बांलांनायखायनो थानोबो बेबायदि जायगा थोयै जानानै मा होनो माखासे हाग्रा जायगा फोरखौबो दंफां लाइफां दाननानैबाबो बेबायदि न' लुना थानो गोनां जादों।
औ औ।
आरो बिनिखायनो आंबो सानो बेबायदि पलुसननिफ्राय माखासे गोबां बेबायदि पलिउसन नंगौना नङा सयल पलिउसन वाटार पलिउसन बेबायदि एयार पलुसन जुदि माखासे साउन्ड पलुसन गोबांफोर दोङो। दा बेफोरनिफ्राय बेफोरखौ हमथानो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन माखासे राहा लामाफोरखौ जोंनो आखायाव लानांसिगोन।
औ नोंगौ।
दा जेरै जोङो नुनो मोनो साउन्ड पलुउसन नंगौना नङा?
औ औ नंगौ।
साउन्ड पलुसन मटर गारि गोबां बेबायदिफोरनि गेजेरजों मा होनो साउन्ड पलुसन जायो आरो बेबायदिनो गोबां मटर गारिफोरनि गेजेरजों मा जायो मा होनो माख खासे जोंनि एयार पलुसनफोरबो जायो। बिनि थाखाय गोबां बेबायदि गोदोर गोदोर मा होनो कान्ट्रिफोराव गुबुन जायगाफोराव एसे जौगानाय कान्ट्रि फोरा मा खालामदों? बेबायदिनो पेट्रल डिजेलजों खारनाय बेफोर गारिफोरखो मा बांसिन हानाय मानिखौ खमायलांबाय थादों।
औ औ नोंगौ।
आरो बेबायदिनो मा खालामदों माखासे इलेक्ट्रिक बेबायदि बाइकफोर भेहिकेलफोर दिहुनदों। जिया माने बेटारिजों खारो आरो बे बेटारिजों खारनाय गारिया ओरैबायदि मोनसे मोजां मानसिनि थाखै। मा होनो बेयाव जेबो बेबायदि एयार पलुसनफोर जाया। बेबायदि आरो साउन्द पलुसनफोर जाया मा होनो हरन मा होनो? जेबो माबा जाया।
औ औ।
मानसिनि थाखाय बहद मोजां आरो बुंनो थांबा जोङो नुनो मोनो जे गुवाहाटि सिटिनि मा होनो इन्टारसिटि गासै बासफोराबो माबा जाजोब्बाय। इलेक्ट्रिक नोंगौना नङा?
नोंथां।
हेल' खोनादो? हेलौ।
औ औ।
अ' खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ मानो होनबा जोंनि बे गुवाहाटि सिटियावबो गासै इन्टारसिटि बासफोरा सिटि बासफोरा मा जाजोबखो इलेक टिक बास जाजोब्बाय नंगौना नङा?
औ नंगौ नोंथां।
बेयाव माने दा जुदि जोङो बेलेग गारिफ्राव गाखोयो। ट्रेनफोराव गाखोयो ओरैबायदि मा होनो मोनसे हारला जायो ना थाय जेब्ला जों गुवाहाटियाव जुदि सिटि बासाव गाखोयो ओरैबायदि मोनसे निजोम बेबायदि मा होनो रंजानाय बे मोनसे मा होनो गावखौनो सान्थि नाङो। गोजोननाय मानो होनोबा जेबो बेबायदि सावन्द पलुसन गैला एयार पलसन गैला नंगौना नङा?
औ नंगौ नोंथां।
दा बेवहायनो हायोबा जोङो हानायमानि गावबा गाव जिबनावबो बेबायदिनो माखासे इलेक्ट्रिक बेबायदि भिहिकेलफोरखो लानो नाजानाया जोंनि थाखाय मोजां आरो बेफोरफोरखो बाहायनायनि गेजेरजों जोङो मा? माखासे मोजां बेबायदि नेटसारखो जोङो मा होनगोन पलुसनखो हानाय मानि जोङो खमायलांनायाव जोंबो मोनसे रल लानाय बिबान लानाय जाहैयो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेबायदिनो माखासे जोङो मा खालामनांगोन प्लास्टिक बुस्थु बाहायनायफोरखोबो जोङो खम खालाम नांगोन नंगौना नङा? दा जेरै गामिफोराव गामि ओनसोलफोराव जोङो मा नुनो मोनो? मोनसे बेबायदि सेन्टारफोराव सखाफोराव जोङो बांसिन मा नुनो मोनो? मुवाफोरफोरखौ जानानै लोगोसे प्लास्टिकफोरखो कागजफोरखो जानला मानला जेराव मेरावनो जों गारनायफोरखो नुनो मोनो।
औ औ।
आरो बेबायदिनो ड्रेनफोराव गारनायखो नुनो मोनो जेराव मेरावनो गारनायखौ नुनो मोनो। जुदि जोङो हायोबा बेफोरावबो सखाफोरावबो सेन्टारफोरावबो जोङो जोंनि गामिफोरावबो मा बेबायदि डासटबिन बहा-बहायनानै जोङो बेयाव इउस मि होनानै लिर ना दिननानै हानाय मानि बेबायदि डासटबिनाव ज' खामनानै जोङो गासैखौबो बेबायदिनो प्लास्टिक बुस्थुफोरफोरखौ पेकेटफोरफोरखौ चिप्स पेकेटफोरखौ बिस्कुट पेकेटफोरखौ जोङो मा सावनानै जमाहै सा सावनानै जोङो बेखो मा खालामनो हायो माखासे जोंनि पलुसनफोर खो जोङो खमायनो हायो।
औ नंगौ नंगौ।
आरो बेनिखायनो लोगोसे दंफां-लाइफां गायनायनि लोगोजों गायनायजों दायो जोङो बेबायदिनो दंफां लाइफाङा बांसिननिख्रुइ बांसिन खम जालांनायनि गेजेरजों जोङो मा अखाफोराव अखा बेबायदिनो बोथोरनिबो गोबां समायसा जोङो नुनो मोनो।
औ औ नंगौ।
दिनै आबादारिफोरा ओरैबायदि मोनसे समयसा जादों जाय फोरा आबाद मावनानैनो न'खर सालायदों आबादावनो सोनारनानै बेबायदि जिउ खुंदों बिथांमोनहा ओरैबायदि मोनसे समयसा जे मा बोथोराव नांगौ बायदि अखाखो बेबायदि बोथोराव नांगौ बायदि गोनांथि सिजोननि मान आबादखौ मावनो हायाखै।
औ औ नंगौ नोंथां।
बिनिखायनो हायोबा जोङो जोंनि न'खरफोरावबो बेबायदि माखासे जोंनि गामिफोराव जोंनि अनुस्थानफोराव स्कुल गिर्जा मसजिद बेबायदि मा होनो? सिबिसा मन्दिरफोराव जों मा खालामनो हायो दंफां-लाइफां गायनानै जोङो जायगाफोरखौ समायहोनोबो हायो जोङो सायख्लुमबो मोनो।
औ-औ नंगौ नोंथां।
आरो बेबायदि गोबां दंफांफोर दोङो जेरै मा होनो? गायनायजों लोगोसे जोङो मा सायख्लुमबो मोनो आरो मा? फिथाइ सामथाय जानोबो बो मोनो बेबायदिनो खान्थाल थाइजौ नंगौना नङा? दा बेफोरखौ गायनानै जोङो हानायमानि पलुसनखौ खमायनायाव जों बेहाय हेफाजाब लानो हायो अब्ला जोंहा समा जाबाय नंगो ना नङा फंबाय?
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंगौ नोंथां।
बो जाना फैबाय बिनिखायनो
औ-औ।
नोंथांनिफ्राय माखासे पलिलसननि बागै गोबां बेबायदि गोथौ बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननायखाय नोंथांखौ हाजासे साबाय खर थाबाय अब्ला बे समाव जों दोनथ'नोसै ना मा ने?
ओमफ्रायबो नोंथांनिसिम साबायखर जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
ओ दे-दे हामबायसै दे फंबाय।
औ-औ।